औ खोनादोंना औ खोनाबाय खोनाबाय।
अ मा खालामदोंमोन।
ओरैनो दंङ। जेबो खालामाखै।
मोजांङै दंना।
दंङ।
औ।
उम नोंलाय मा खालामनानै दंङ।
आंबो ओरैनो दंङ।
आतसा। आ जोबोद मोजां।
औ।
खबर सबर मोजां ना।
खबरा औ मोजांङानो दङ।
अ आचसा आसा जोबोद मोजां।
औ।
दा जोंङो आयदाखौ।
औ।
मानि सायाव लायोबा मोजां जागोन।
जोंङो जोंनि बर हारिनि जानाय लोंनायनि सायाव। सावरायबानो गाहाम जागोन नामा।
जायो।
जेरैबायदि औ। बुं दे।
जानाय लोंनायनि सायावनो। औ जोबोद मोजां। बर्फ। फोरनि जानाय लोंनाय।
औ औ औ औ। जेनेबा। बा जों गोदो गोदाय मा जायोमोन माबायदि जायोमोन माखौ जायोमोन एबा माबोरै जों जाबोदों। बेफोर जोंनि औ औ। जोंनि जों बर' हारिनि गुबै मैगंफोर बा ओंख्रिफोर बेफोरनि
औ।
माखासे दोरोङारि जाबोनायखौ नायोबा। माखासे जे बै बैसोरखौ जों नोजोर बोनो हायो। ओं जेराव। न'खराव जुदि मानसि। माबायोबा। गोमानायनि उनाव। सारादुआव दे। थालिर फस्ला जायोना।
थालिर फस्ला जायोना।
नोंथांमोननिजों सोलियोना सोलिया बेबायदि जानाया सारादु समाव थालिर। फस्लाखौ जे
औ।
जाया जाया नामा।
बिदि जानायखौ आं नुनो मोनबोआखै बा जानोबो मोनाखै बेफोर बायदि आरो जोङो बै जेब्ला गासैबो माबाफ्रा नेमखान्थिफ्रा जोबखांनानै जेब्ला जि बा जिसे दिनावहाय जे रायजो जाहोयोना बेबायदि जाहोनायावबो जों नारजि अरगारनायखौलसो मिथियो आरो जेनेबा जे बे खालि नारजि जानांगौ होननानै नारजि होयो आरो बेयावहाय जों थारिर फस- लानि खोथाखौ आं बारा मिथिया माने जानायखौ आं नुनो मोनबोआखै आरो जोंनि ओनसोलाव हेलौ हेलौ हेलौ
हेलौ
औ खोनादों ना?
औ औ आं खोना फैयाखैमोन गेजेराव ओंखायनो बिदि जादों ओ मा-मारै माबायदि सो-सो-सोलियो होनदों बेबायदि हाबा।
जों हाबा हुखा होनायावथ बुङासै जेब्ला मानसि जेब्ला गोमायो अब्ला नों बे नों नोंथाङा जे थारेल फसला जानायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन माने आं थारेल पसलानि बाहायनायखौ बे ओनसोलाव नुनो मोनाखै आरो। जों खै औ खिन्थु -खिन्थु बे जेनेबा औ औ खिन्थु बे जेनेबा जि दिननि उनाव जेब्ला रायजोफोर जाहोयोना बोथिसे बे जाहोनायाव माने नारजि अर नारजिखौ होन नार्जि एवनानै होनायखौ जों नुयो आरो जेनेबा बे मानसिया गैला हिसाबै जों सोमोन्दो गारनाय नारजि अरगारनाय बेखौ जों नुनो मोनदों आरो दासिमबो जों
औ औ औ बे ओ मानसि ओ नखरनि मानसि गोमानाय जि जि दिननि सिगां बे नारजि ओ नखराव जायो नामा?
नङा नङा जाया। जाया बेखौ बिगो जानायखौ नुनो मोना ओहो औ औ। अब्ला नोङो रायजोखौ जाहोयो ना गावनि खुरमा बाहागि खाथि खालानि गामि गावनि गामिखौ जेब्ला जाहोयोना बै दिनखालि होनायखौ नुनो मोनो। मोनो आरो।
औ बिदिनो ओनसोल लायै ओनसोल ओरै ओ फ्राय जोंनि ओरै लवार थिं जाय बे थालिर फस्लाजों लोगोसे ओ बेदरफोर होयो। नहयले बेदर गैयाबा थालेद फसलाबो जायो आरो दा बे फोर्बोमोन जे जोंनि ओ बर'फोरनि जानाय बेखौ ओ जोंनि समाजाव सिथाबनानै फैफानाय। बुंनो हानां बुंनांगोन आरो जायगा लानानै जायगा।
नांगौ। ओरैनो औ। जोंनि बर' हारिनि गुबै ओंख्रि होननानै बुङोबा जों अनला अनला मेवाय बा अनला दाउ। सबाइ खारै दाउ बे बेखौनोथ' जों बुंनो हायो। माने बर'नि गुबै ओंख्रि थै होननानै बुङोब्ला नङा होनबा?
औ।
जेरै जोङो ओ हाबा। जायोब्ला हाथासुनि जेब्ला खालामो अब्ला बेयावबोथ' जों अनलाजों अनला दाउ संनानै होयो ना?
बे बे हाथासुनि हाबायाव संनाय। अनला ओंख्रि गैया। मा मा ओ मुवा। खौ होयो आरो होआ बे। बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
बे होनायनि बाथ्रायाथ' ओरैनो नियम मथे थ' नेमखान्थि बायदियैथ' जोङो अनला खारै अनलायाव जेनेबा खारै होनानै याव दाउ बेदर होनानै संनायखौ नुयो आरो बाख एसेबां बिदि होनाय खौथ' जों नुनो मोना
ओ हा-हालदै आरि होयो ना?
हालदै होनायखौ नुनो मोना खायसे माने हालदै होनाय होयिआ गाव गावनि खोथा होनदां खिन्थु होबाबो खारै ओंख्रिया जिहेथु गोजा जाखायोनो बेखायनो ओ जेब्ला माने खारै होननानै ओ ओंख्रिखौ सङो अब्ला जों हालदैनि बाहायनायखौ नुनो मोना माने। हालदैखौ बाहाया। नो बुंनो नांगोन आरो आरो जेरै सबाय ओंख्रियावबो जोङो सबाय खारै जेब्ला सङो अब्ला जों बेवहायथ' हालदै होआ खारै होबानोथ बुस्थुआ गोजा जायोना बिदिनो सङो। उम
बे हाथासुनि हाबायाव खुरनाय अनला ओंख्रिया ओ दाउ आरो अनजोंनो सं
औ नंगौ खारै आरो खारै औ
बेयो बे संनाया ओ ओरैनो नर्मेलि ओ बयजोंबो जाजानाय ओंख्रिजों गोरोबोना गोरोबा?
एखे गोरोबो। सरासनस्रा जों जेरैबायदि गा जोंनि जिउआव जाबाय थायो बेफोरबायदिनो संनाय जायो बेखौबो माने बे बे बुस्थुआ जाहैबाय जे जेब्ला सासे हिन लाबोगोन अब्ला बै हिनजावा माने जों अनला खारै आरो दाउ बेदरखौ जों जोंनि बर'नि बर' हारिनि एकदम नागारनो हायै ओंख्रि बा जोंनि सिनायथि होननानैबो जों बुंनो हायो। बिनिखायनो माने बे अनला ओं ओंख्रिखौ बै हिनजाव गोदाना माने संनो रोंगोन ना रोङा बे बुस्थुखौ नायनो थाखाय संनाय जायो होननानै जोङो मोनथिनो मोन्दों आरो जे गोदान जोंनाव फैनाय बिहामजोआ खामानि माव संनो रोङोना रोङा संनो खावनो रोंगोना रोङा बेबाद खो नायनो थाखायनो संनो होयो होननाय खोनानो मोनदों आरो मानो होनबा अनला ओंख्रिखौ जाय संनो रोङा बे माने अन गुन्दैया गथा गथा जायो होननानै बुङो आरो औ बेनिखायनो मोनथियो जे बै हिनजावसाया माने खामानि मावनो रोंगोन ना रोङा संनो खावनो रोंगोन ना रोङा बेखौ ओरैनो टेस्ट नायनाय बायदि होननानै बुङो आरो बेसेबां सैथो बेखौ आं रोखायै बुंनो हाया आरो जों माने खुगाजों खुगा खोनाबोनाय बाथ्रा आरो बियो नंगौ औ नंगौ।
राव आरो।
नोंगौ औ
जोबोद मोजां बेनिफ्राय ओ आं सानो बर'फोरनि ओंख्रि संनायाव बबे ओंख्रैया बयनिफ्राय संनो गोब्राब सिन बे ओंख्रिखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
गोब्राबसिम होननानैथ' आं जेखौबो बुंनो थाङा मानो होनबा नों रोङोबा गासैबो गोरलै नंगोना नङा होनबा दा किसुमाना खायसेया होनो जे अनला ओंख्रिखौ आं सोंनो रोङा गोरा। खिन्थु बेखौ रोङोबाथ' खुनु गोरानि बाथ्रा गैया बेवहाय आरो सबाइ ओंख्रिखौ खायसे खायसे होनो संनो रोङा माबायदि सङो सबाइ ओंख्रिखौ रोङोबाथ' बे गोरलैयै जास्ट बेखौ मा सबाइजों रुनानै अ खारैजों रुनानै साग ग्लैबानोथ' बे गुरै जाबाय बा बेदरजों सङोबा नों बेदरजों संबाय नङाबा नों ओरैनो संबाबो ओरै संनो हायो माने बे नोंनि रोंनायनिसो बाथ्रा आरो बे गोरा होननानै आं साना आरो
औ माने खायफा खायफा बेबायदिनो ओंख्रि लानानै ओंख्रि संनायाव ओ बे ओंख्रिया संनो गोरलै बे ख्रिया संनो गोरा बेबायदि खोनानो मोन्दों नालाय आङो नोंथांनियाव सो
औ-औ माने जाय खामानिखौ नों गोबाव टाइम होनांगोन बेखौनो जों गोरा बुंनो हागोन जाय नोङो गोरलैयैनो जागोन बेखौ जों गोरलै होननानै बुंनो हायो। जेरै नों सबाइ ओंख्रि दां सबाइ ओंख्रि संनोबाथ थ' बुहुद गोबाव सम नांगोन मानो होनबा बेखौ रुनो नांगोन सागंजों सानो नांगोन नोङो आरो संफिननो रोंगोन नोङो बुहुत गोलाव प्रसेस बेदि नों दालि बेखौनो हमना लाबाय नों गारिखौ खनसे कुकाराव होनानै थावाव सेरना होबानो जाबाय बेखौथ गोरलै खहस जाबाय बेखौनो गोरों रोङो जाबाय गोरलै जाबाय बैफोरखौ गोरा जाबाय खिन्थु गोरलै गोरानि खुनु बाथ्रा फैया बेयावहाय नोंनि रोंनाय रोङैनि बाथ्रा सो। फैयो बेयाव आंनि साननाय मथेबा आरो
नोंगौ नोंगौ खायफा बुङो नारजि ओंख्रि संनायाव सोरजोंबा ओ सोरजोंबा गेब्लेेजायो आरो सोरजोंबा गेब्लेेजाया बेखौ नों नोंथाङा मा सानो? सोरनिबा आखाइजों थाब गेब्लेयो आरो सोरनिबा आखाइजों गेप लेनाय गेब या होननानै गोबां बर आइजो फोरा आंजों जाया होननानै सारेन्डार लानाय बायदि खोथा खौ आं खोनानो मोनो।
आं आं नोंथांनिफ्रायसो बे बाथ्राखौ खोनाबाय आं खोनाफेराखैनोमोन जे सोरजोंबा गेब्लेेजायो सोरजोंबा गेब्लेेजाया होननाय बाथ्राखौ मानो होनोबा आं जेसां नुदों गासैयाबो गेब्लेयानो आं माने नोंथांनिफ्रायसो खोनाबाय बे गेब्लेेजानाय गेब्लेेजायैखौ ओंखायनो आं माने गेब्लेेजानाय गेब्लेेजायैनि बाथ्रायाथ बुंनो थांला जानो हागौ ओंख्रि संनाय समाव खायसेनि खारैया मोजां मोनदां खायसेनि खारैया मोजां मोनदां गाज्रि मोनदां बेफोरबायदिबो जानो हागौ बहुद खोथा थानो हागौ बेखौ आं थ बुंनो हालिया दा खिन्थु आं नोंथांनिफ्रायसो खोनादों आरो बे बाथ्राखौ औ
ओ माने मोनफ्रोमबो जायगाजों ओ बे मावनाया एखे जाया आरो साननाय हनाया एखे जाया दा दिनै नोंथाङा आंनि। ओमफ्राय गोदान। ओ बे सोरजोंबा गेब गेब्ले जायो सोरजोंबा गेब्लेेजाया बेफोरखौ मिथिनो हादों आंबो नोंथांनिफ्राय ओ जेब्ला हिन्जाव गोदाननि अ हाथासुनिनि अनला ओंख्रि संनाया ओ हिनजाव गोदाना खामानि याव आखा फाखा नंगौना नङा बेसेबां खोथाखौ आंबो गोथौयै मि थियामोन। नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनदों।
नंगौ अब्ला जाथ'सिगोन बेयावनो।
जा
औ दे औ।